हेलौ
औ।
खोनादोंना नोंथांङा।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो।
आंङो दायोओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं नोंथां गरमखाय। सिलायाव।
अ नोंथांङा फ्रिबा नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। मोनदोंमोन आरो।
अ नोंथां सावरायजागोन माखासे आयदानि सायाव सावरायनाया मोजांबो जायो सावरायजागोन।
औ जेरै दा जोंङो। जोंनि बर नखर। नखरावथ जोंङो दाउ अमाखौ फिसिखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां फियो नंगौ।
औ बिनि सायावहाय। फंनैसो नोंथांङा। फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर नखरफोराव माबायदि बेबायदिनो दाउ अमा। अमा फिसिनानै। नखर सालायनायखौ नुबोदों जोंनि ओनसोलाव नुयो बिनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव बे। बेफोरबायदि नुयोना नुवा नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां औ हागोन। नंगौ नोंथां माने जोंङो दाउ अमाखौ। नोंथां आं बुंनिसै।
औ।
नंगौ नोंथां माने। जोंङो दाउ अमा फिसिनानै बा बोरमा फिसिनानै बा हांसो दाउ अमा फिसिनानै। सासे। मोजां बिजनेसमेन जानोबो हायोबा जोंङो नखरफोरखौबो जा जोंङो बिजनेस। जेनेबा मोजां। जानोबा जोंङो मोजांङै जोंङो गिबियावनो जोंङो फिसानिफ्राय जों दाउ अमाखौ जों फिसिनांगोन बा जों। जोंङो माखासे बिदिनो। माखासे दाउफोरखौ जोंङो माबायदि फिसिनांगोन अमाफोरखौ जोंङो माबायदि फिसिनांगोन बा बोरमा। बोरमाफोरखौ जों माबायदि फिसिनांगोन बेखौ जोंङो। एसे एनै जोंङो सोरनावबा रोंग्रा बा सोरबा सुबुङा फिसिग्रा बा सोरबा सुबुङा। फिसिनानै बा मोजांङै साक्सेसफुल जानाय मानसि बैनिफ्राय जोंङो गियानफोरखौ लाग्रोनांगोन बा जोंङो। मोजांङै सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन आरो जुदि जोंङो बिदि मोजांङै बिजनेसमेन जानो। बा बिदि बेफार फालांगियाव जोंङो गोसो होनो गोसोब्लाथाय नाथाय जोंनि ओनसोलाव बिदिनो नंगौ जोंङो। दाउ अमा फिसिनानै गोबां नखर सालायनायबो जों नुबोदों गोबां सुबुंफोरा जिउआव साख्रि। साक्सेस जानायबो नुबोदोंबा गावनि गथ गथायफोरखौबो दाउ अमा फिसिनानै। फरायनायावबा बिदिनो माखासे बिदिनो। टिउसन लानाय बिदिनो माखासे खामानिफोरावबो हेफाजाब होबोनायखौ जों नुबोनो मोन्दों आरो ना। नोंथां बिदिनो जों दाउ अमाखौ माबोरै फिसिनांगौ होनोब्ला बिदिनो जोंङो। गोबांङै जों नआव एसे एनै। फिसियोब्लाबो जों माखासे गोबां जोथोन लानांगौ जायो जेरै आदारनिफ्राय लानानै। बा जेरै मालाबा समाव दाउफोराबो बेमार जायो बे बेमारखौ जोंङो। जोंङो बासायनो दाउफोरखौ जों माखासे डाक्टर फोरनिफ्राय जोंङो मुलि लायना। जोंङो मोजांङै जोथोन लानांगोन जुदि जोंङो मोजांङै जोथोन लायाबा माखासे दावफ्रा। फैनानै जों माखासे लस जानांगौ जागोन बेनिखायनो माखासे बेमार आजारनिफ्राय जों बोस्रांनो थाखाय बा बेमार आजारनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय जों दाउफोरखौ मोनसे मोजां जायगायाव दोनोब्लाथाय दाउफोरा मोजां थागोन बा बेमार आजार जानायनिफ्राय जानगाराव थागोन होननानै आं सानो आरो आरो नोंथां बि बेनिखायनो जोङो माखासे बेफार फालांगि खालामनो गोसोब्ला बा बिदिनो जोङो बिजनेसमेनाव गोसोबा जोङो बिदिनो दाउ अमाफोरखौ जों फिसिनानै मोजाङै से साननाय हनायफोरखौबो जोङो बेदि बेफार फालांगि बा जोङो दाउ अमा फिसिनायजोंबो जोङो सान फ्रेस जानो हायो जुदि जोङो मोजां बिजनेआव जुदि जों गोसो होयोब्ला जुदि जोङो दाउ अमा फिसिनायावनो जा माखासे बिदिनो अमा फिसिनायावनो जा बोरमा फिसिनायावनो जा बिदिनो ओ हांसो फिसिनायावनो जा बिदिनो बायदि बायदि बिथिंनि फिसिनायावनो जा जुदि जोङो मोनसे मोजाङै थांखि लानानै जोङो ओ आवगायलाङोब्ला जोङो जिउआव साक्सेस जागोन बेनिखायनो आंबो सानो माने जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जों माखासे आ बिदिनो बेफार फालांगिफोराव जों गोसो हो-होयोब्ला जिउआव थांखियाव जोङो आवगायलांनो हागोन बा जोङो मोजां जाफुंसार जानो हागोन जोङो नुनो मोनदों बा जोंआ खोना मो खोनाबोदोंबा जोङो नुबोगासिनोबो दंखायोबो माखासे सुबुंफोरा मान ना सोरब्ला बोरमा फिसिनानै माखासे जिउआव जाफुंसार जानो हानाय बिदिनो अमा फिसिनानै माखासे सुबुंफोरा जाफुंसार जानो हानाय बोर बिदिनो अ हां हांसो हांसो फिसिनानैबो माखासे सुबुंफोरा बिदिनो नांगौ रोखोमनि जेसेबां नांगौ बिनि एसेबांनो लाब जानानै बा जिउआव खामानि मावबोबाय थानायबा गोबां सुबुंफोरखौ बेबायदि नुबोगासिनो दं आरो नोंथां आरो जोङो जुदि मोजाङै बिजनेसमेन जानोबा जुदि जोङो दाउ अमाखौनो जों फिसिबाय जेरै जों ओन अमाखौनो फिसिबाय जों अमानि फिसिनायाव जोङो माबायदि आदार होनांगोन जुदि जोङो मालाबा समाव जोङो न'खराव मासे मानै फि बाय जुदि सोरबा सुबुंफोरा गोबाङै फिसिनाय फिसियोब्ला अमाफोरखौ जों माबायदि आदार होनांगोन बैखौ जोङो मिथिना लानांगोन बा जोङो माबायदि आदार होयोबा जोङो जोंनि थाखाय मोजां जागोन बा जोङो जुदि जुदि मिथिया लासिनो बा फरमुलाफोरखौ मिथिया लासिनो जुदि जोङो आदारफोरखौ थाब थाब होबाय थायोब्ला जुदि जोङो गोबां आदार होनांगौ जागोन जुदि जोङो सोरबा सासे सुबुं फ्राय जोङो अमा फिसिग्रा जायगा अमा फिसिग्रा सुबुं बा गोबाव समनिफ्रायनो मोन जाङै फिसिबोनानै साकसेस जानाय बैबायदि सुबुंनिफ्राय जोङो मोजाङै माबा फोरोंनाय बा बिनिफ्राय सोलोंनानै जोङो लानांगोन जोङो माबायदि आदार होनांगोन जुदि जोङो सानसेयाव
खनबेसे आदार होनांगोन अमानो जोङो आदारखौ माबायदि होनांगोन बा बेफोरबायदि फरमुलाखौ लानानै जोङो होयोब्लाथाय जिउआव मा होनो जों अमा फिसिनायाव जाफुंसार जागोन जोङो अमानो जोङो गुन्दैखौ होनाय जायो। आदार हिसाबै जोङो बिनिफ्राय जोङो ओ माखासे जोंनि ओंखाम जानायनि खालायफोरखौबो अमाफोरनो होनायखौ जों नुबोदों बिनि उनाव जोङो जुदि ओ गुन्दैफोरा जोबनानै थायोब्ला जोङो माइरंजों माइरंजों थास'जों मा होनो संनानै अमानो होनाय जायो बिदिनो बायदि बायदि अमानो आदार होनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा बिनि बागै एसे
औ औ हागोन थारैनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै दा फोरमायदों बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो ओ ओ फिसिनायखौ बा बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। औ। मानो होनोब्ला जोङो अमा फिसिनो बा दाउ फिसिनो थाखाय जोंहा गोबां रोंगौ। थिबो नांगौ जायो आरो बिनिफ्राय जोङो एसे सोलोंथाइबो लानाय। जानांगौ मानो होनोबा अबे मिदेसिनखौ। उमफाय बबे समाव होनांगौ बेखौ जों मिथिनांगौ जायो नालाय नोंथां। औ नोंथाङा जेरै दा हेटाव बेमार बा अमा बेमार जाब्ला मेडिसिन होनांगौ होनदों। औ थिग बेबायदिनो दाउफोरा जुदि एसे। बेमार जायोब्ला। ओ मोनसे हाग्रानि मानबायग्रा बेखौ मा नामखौ आं मिथिया नाथाय बेखौ। औ माइरंजों सिफ्लेनानै होफाबा बियो। ओ दाउ बेमार जानाय बा एसे ओ। एसे बेमार। जाफुनाय समावनो होनांगौ आरो नोंथां बे अ अबल्बा बे ओ दाव। ओ थावदोंबा बेफोर मोजां जायो आरो। आरो जोङो अमानि सायाव। औ अमानि सायाव ओ बुंनो। थाङोब्ला औ बेफोरबायदिनो अमाखौबो एसे थाल लानांगौ जायो जोङो। बेफार फालांगि मावनोब्ला जोङो अमाखौ। एसे मोजांनो थाल लानांगौ जायो जोङो अमाखौ लकेलनिफ्राय बायनानै ओ। अमा फिसाखौ जोङो लकेलनि। ओमफ्राय गामिनिफ्राय बायना लाबोबा बांसिन साबसिन जायो। जों हाथाइ बाजारनिफ्राय लाबोनायखौ एसे। गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला हाथाय बाजाराव फाननाय अमा फि। फिसाया देरनायनि थाखाय। बेफोरबायदिनो मुलि मेडिसिन बिजसि थुनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ लकेल अमाया जाहैबाय बेफोरबायदिनो बिजि बा। जेबो मेडिसिन होआ देरनायनि जि लकेल। ओ जाग्रा आदार बेखौनो। जाहोनानै फेदेरनानै हाथायाव फानहैयो जोंनि बर' आइजोफोरा बर' आइजोफोरनि। अमा फिसाफोरखौ लाबोबा जोङो देनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जों थिग बे बेबायदिनो जोङो। औ जों बेबायदिनो थिग अमा फिसाखौ लाबोयोबा जोङो एसे जोथोन लानांगौ जायो। ओ जोङो। जोथोन लानाया जुदि अमा फिसा समाव जोङो अमा फिसाखौ जोङो ओ। ओ गोजां बोथोर बाथाय जोङो एसे दै गुदुं। फोरजों गुदुं गुदुं आदार होबा जोङो। एसे मोजां जायो आरो अमा फिसाया जुदि नोङो दै गुसुफोरजों हो होयोबा। ओम अमाया एसे लोमज्रानो नागिरो बा एसे बेमार जानो नागिरो आरो।
नंगौ नंगौ। नंगौ नोथां।
औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय। ओ अमाखौ बांसिन बेफोरबायदिनो आइडिया लानानै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो। ओ आरो जोङो अमा फिसाखौ जोङो म मोननै बा मास मोनथामनि उनाव। बाय बेफोरबायदिनो ओ। ओ फिलौनि बा लिभारनि मुलि मेडिसिन जाहोनांगौ जायो आरो। ओ फिलौनि जाहोनानै साननैबा सानथाम थाना। नै जोङो लिभारनि ओ टेबलेट मोनसे मोनो फिसा फिसा सिफ। फ्लेनानै जोङो ओ सानथाम होनांगोन आरो फुं फुुंङावहाय जोङो बेफोरबायदि है औ लिभारनि हैयोबा जोंना अमाया एसे मोजांसिन सिन जायोबा साबसिन जायो आरो जोङो ओ अमाखौ बांसिन मोजांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरबायदिनो मास मोनबा बा सय माससोयावनो जोङो ओ बिस हाजारसेनि फानहैनो मोननाय नाय जायो आरो अमाखौ
नंगौ नंगौ
औ नोंथ नोंथाङाबो जेरै दा फोरमायबाय ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फिसिनाय नायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो फ्राम खुलिनाय नुनो मोनो नामा नोंथाङा
औ दङ दङ बिदिनो जोंनियावबो गोबां गिदिर गिदिर फ्राम खुलिनाय दङो बा बिदिनो फिसिनानै बा जिउआव बिदिनो माखासे खामानिफोराव बा बिनि फैसाफोरजोंनो खामानि मावनायखौबो आं नुबोगासिनो दं नोंथां बिदिनो मानसिफोरा बिदिनो खामानि मावो। माखासे सोरबाथ' गोबां गिदिर गिदिर अमानि फाराम दंङो दिनै जोङो माखासे गोनां आयदानि सायाव जों माखासे सावरायबाय नोंथांजों आरो फैबाय थानाय समाव बिदिनो नो सावरायबावगोन होननानै सावरायबाय थानो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो अमानि बाग गै बा दाउनि बागै मोजाङैनो फोरमायनानै होनायनि थाखाय
अब्ला दिनैनि सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथां
औ औ जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
उनाव लोगो ओ उनाव सावरायफिननो ओ मोनगोनखौ आसा खालामो नोंथां
अके गोजोन्थों
औ
अ